औ खोनादों बुं औ औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथां
आं दङ ओरैनो जिरायनानै
अ
औ
ओंखामफोर जाखांबाय नामा
ओंखाम जाथ'वाखैनो नोंलाय
अ जाथ'वाखै आंबो दङ ओरै
अ औ
बिदिबा नोंथाङा दायो फ्रि दङबा
औ औ फ्रियानो दङ आं
जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नामा?
औ औ औ सावरायजायो।
मा आयदा लानो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा ओरै नोंनि आयडिया बायदि
औ माबोरै दं र' एसे साननांगौ जाबाय नोंथांनाव माबाफोर आइडिया दङ नामा गोसोआव
ओरैनोथ' रायज्लायबाथ' बुहुद दङ नङाबा नङा होमबा आयडि आयदा हिसाबै ओमफ्राय जेनेबा माखौ रायलायबा मोजांसिन जागोन सानबाय दं आरो
अ आदसा बर'फोरनिनो माबा मोनसे जे आयदानि सायाव सावरायनो हायो।
बिदिबा जोङो ग्लबेलाइजेसननि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
अ अ जायो। औ औ जायो।
आथिखालाव बै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै जेनेबा बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहा हमना लाना जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोराव माबायदि सोलायबोखो ना।
औ औ
बेफोरखौ सावरायजागोन ना?
औ औ सावराय जागोन दे।
अ
उम
बिदिबाथ' आं ससे बुंनोसै ना औ जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा बर'फ्रा गुबैयै आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि।
औ
अ बिनि गेजेरावनो जोङो माइखौनो बर'नि गाहाय आबाद होननानै जों हमना लानाय जायो नङा होमबा
औ औ
दा जोङो गोदोनि समाव माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गाव गावनो माबायदि खस्थ' खालामनानै आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफांनिफ्राय बुथुमनानै जेनेबा आबाद मावनायाव मा मा गोनां जायो नङा होमबा
औ
बेफोरखौ जोङो गाव गावनो दाननानै लायोोमां दंफांफोरनिफ्राय नङा होमबा?
औ औ नंगौ
जोङो नांगोल नांगौ जायोमोन नांगोलखौ जोङो बेबायदिनो मिथिंगायाव मोननाय दंफांफोरनिफ्रायनो जों दाननानै लाइफ्रा जुंगाल बेफोरखौबो जोङो बेबायदिनो दंफांफोरनिफ्रायनो दाननानै लायो। फारसेथिं मैफोरखौ जोङो औवाफोरजों बानायोमोन नङा होमबा?
औ औ नंगौ
दा बेबायदिनो गोबां बिदिनो गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो गाव गावनो बुथुमनानै बा बानायनानै लायोमोन आरो।
अ अ
दा आथिखालावथ' जोङो बेबायदि आबाद मावनायनि बेलायाव गोदोनि बायदि थासारिखौ जों नुनो मोनला नङा होमबा?
औ औ नंगौ
आथिखालाव जौगाबोनाय बिदि मोनसे थासारियाव जेनेबा जों गोदोनि बायदि मोसौजों हलिया हालेवा लासिनो नांगोलजों हालेवालासिनो जोङो आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवनाय नुनो मोनबायना? बेबायदिनो जोङो आरो आथिखालाव आबाद मावनायनि बेलायाव बेबायदिनो सोलायबोनाय बा थासारिखौ जों मोननो हादों हमना ला गोदो मोसौजों हालौ आथिखालाव जि हाल
औ
फारसेथिं आरो जोङो आबाद मावनायनि बेलायावनो गोदोनि समाव जोङो
माइ हानायनि बेलायाव जोङो मानसियानो खासिजों हायोमोन नङा होमबा?
औ औ
नाथायथ' आथिखालाव जोङो माइ हानायनि बेलायावबो जोङो मेचिन मोननो हाबाय। मारा होनायनि समावबो जों गोदो मोसौजोंनो होयोमोन नाथाय आथिखालावबो जोङो मेसिनजोंनो मारा होनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा?
औ औ नंगौ
बेबायदिनो बर'नि रायजो जानायनि बेलायाव आबाद मावनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय हान्था मेला गोबां बेबायदिनो ग्लबेलाइजेसन खारफानानै जोङो गोबां सोलायनायखौ नुबाय नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
मोनबोबाय थादों आरो
ओम
दा बेबायदिनो नोंथाङा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सुंद्र'यै बुंनो हागोन नामा माबायदि सोलायनो
औ औ औ हागोन नोंथाङाथ' खमबोखाबाय जेनेबा जों आगोल जेरै जानाय लोंनायाव माने आगोलनिफ्राय दाबायदिबायै माबा ग्लबेेलइजेसननि मुगायाव माने सोलायबोबाय आरोोना आगोल जेरै
औ
मावनाय मा होनो मावनाय दांनायाव जेरै सोलायबाय माने दासिम बिदिनो थिग बेबायदिनो माने जानाय लोंनायावबो सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो जेनेबा आगोलथ' जोंनि बर'फोरा बांसिन बिानो माने जानाय लोंनाया आरो आरो माने बांसिन एदम थाव समाव बाहायनायाबो एसे खम मोन आरोना बेनिफ्राय औ आरो बाहेरा बुस्थु जानाया एसे खममोन माने जोंना आगोल मिथियानोमोन जे बेफोरदि बुस्थु दङ जेनेबा जों दानि बै मम' सावमिन नि बाथ्राखौनो बुंनो हायो जेनेबा बा फासफुटनि बाथ्रानो औ जोंनि गेजेरावथ' बेफोरखौ माने दङ होननानै मिथियानोमोन आरोना जेब्लानिफ्राय बे जोंनि ससियेल मिडिया फैबाय बेनिफ्राय बांसिन गोसारदों होननानै आं सानो आरोना जेनेबा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मानसिफोरा एसे बाहेरायाव ओंखारबोनानै एसे देभेलप जाबाय नालाय माबाफोराव फैबाय टाउनफोराव मानसिफोरा फरायनो थाफायबाय थाफैबाय खामानि सामानि मावबाय बिदिनो ओमफ्राय बाहेराव माने ज जानाय लोंनाया सोलायबाय आरो बे बाहेरनि जानाय लोंनाय जों माने बजब बजबनानै लानो हमबाय आरो ना जोंनिया जेरै जोंङ ओंखामफोरफोरखौनो मेन ओंखामखौनो जायोमोन ना बांसिन दा खिन्थु बाहेराव थानायफोरा खायसे माने रुटि सुतफोरखौ माने बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो ना ओंखामफोरखौ एसे खम जायो सोरबा सोरबा हरफोरावथ ओंखाम जानो नागिरा इदिखौ नुयो आरो ओमफाय बे ससियेल मिडियाआव माने बांसिन मालायनि बुस्थुफोरखौ नुनानै जेनेबा फल' खालामोबा बिसोरनि जानाय लोंनायखौ फल' खालामनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो दानि बायदि आगोलथ' बेफोरखौ मिथियामोन बेफोरखौ माने बांसिन जोङो बे ससियेल मिडियानि गोहोमावनो बांसिन जादों होननानै सानो आरो ना खारन जोङो माने मिथियामोन आरोना बे आगोलथ' जेनेबा नों माबा बायदि बे जोंनियाव मम' चावमिन बुस्थु मोनोबा बिदिनो मिथियामोन आरो ना ओमफ्राय आरो बाहहेरायाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो मिथिबाय ओमफ्राय आरो मा होनगोन दानियाथ' आरो अर्दारबो खालामनो हागा जाबाय जेनेबा नोङो मोनसे जायगायाव जाननो अनलाइन अर्दार खालामबानो नोंनो माने लाबानै होफैयो बेबायाददि सिस्टेम जाबाय नालाय माने दानिया माने संनानै जानायखौ नुला आरो ना बांसिन अर्डार खालामनानै जायो मानसिफोरा बेखायनो बहुद सोलायो बेयो बेनिफ्राय बर'फोरा आगोल जेरै मैगंफोरखौ सङोमोन दा एसे आलदा मस्ला मस्लि होनानै संनायखौ नुनो मोनो आरो आगोलथ' बांसिन बांसिन रुनानै जायो म नङाबा सावनानै नङाबा बे अराव हांनानै जायोमोन खारैफोरजोंसो संना जायोमोन खिन्थु दानिया माने बिराद मस्ला मस्लि बे होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ औ
अनला खारैफोरावबो माने अनला खारैफोर संबाबो दानिया माने बेदर एवफ्रामनायावनो बै बेफोरनि थावफोरा माने बेनि आद्रा मा होनगोन बेखौ माबानायनि उ माबा मोनसे एवफ्राननायनि थावावनो माने संफायो आरो ना बेयावनो माने थाव ससे खारै ससे जानाय जायो आरो
औ
बेफोरबो माने सोलायबोबाय आरो ना दानिया
औ गोदो आरो गोदोनि समाव जोङो मस्लाफोर बाहायोबा जों मस्ला हिसाबै हमना ला दुन्दिया हाइजें बिसोरबो हायबो नङा होमबा नाथाय आथिखालावथ' जोङो बेबायदि गोबां पेकेटनि मस्लाफोरखौबो होनाय नुनो मोनसै ना
औ औ बेनोथ' पेकेटनि मस्ला माने औ दानियाथ' आरो बे हाइजें औ दानियाथ' आरो हाइजें बे ओ माबाफोरखोबो सामब्रामफोरखोबो माने माबा मोनखायो आरोना दा देखानाय मोनो आरोना प्लास्टिकआव फुरा पेकिं ओं बेबायदि मोनो आरोना माने इजि जानानै फैबाय आरो आगोल आगोल जेरै जोङो निजि गावनो बायनानै माबानानै देनानै माबानांगोमोन किनतु दानिया पुरा माने अलरेडि मावखाजोबनाय आरोना खामानि प्लास्टिकखौ बिसिनानै खाबानो जानाय आरो बेबादि मोननो हायो आरोना बायबानो सब बुस्थुआनो माने रेडिमेड जाबाय आरो जानाय लोंनायाबो दा खायसे बुस्थुखो नोङो माइरंफोराबो इदि ओंखारबायना जेनेबा ओ सं संखानाय आरोना दैयाव सोमना होबानो दै गुदुंङआव सोमबानो माने ओंखाम जानाय आरो इदि ओंखारबाय आरो दानिया ओम इदिनो ओंख्रिफोराबो खायसे ओ माबा बे मेगियाबोथ' थायोना जेनेबा दै गुदुं लुनाहोबानो माबा जानाय जेनेबा मोननाय इदि थायो आरोना बेबायदिनो ओंख्रिफोराबो दङ' माने खायसे बांसिनानो बांद्राय संनाङा आरोना खायसेखो दै गुदुंङाव होबानो ओ जानाय बेफोरबायदि खो नुनो मोनो आरो
औ बेबायदिनो गाननाय-जोमनायनि बेलायावथ' गोबां सोलायबाय नङा होमबा? जोङो गोदो गाव गावनो एम्फौ फिनानै इन्दि खुन्दुं लुनानै थावख्रिजों थावख्रि लुयै लुयै उन्दै बै फिथोबखौ खुन्दुं बरनबाय
अ
बिनि उनाव आरो गाब होबावोमोन नङा होमबा जायखौ गाब गानाय बेबायदिनो आरो दानो गाव गावनो आखाइजोंनो दानानै गानोमोन मोजां मोजां आगर आखाइ एरोमोन नङा होमबा? नाथाय आथिखालावथ' मेचिन जाजोबबाय नङा होमबा गासिबो
औ औ औ
मेचिन फैनानै दानाय लुनायनि बेलायावबो गोबां बिदिनो सोलायबोबाय आरो
ओम ओम आगोल जेरै ओ जोङो बांसिन माने गावबा गाव दानानै गानोमोन इदि दानानै गाननायखौ नुनो मोनला आरोना बांसिन मेसिननिफ्राय रेडिमेड आरो माने बांसिनानो रेडिमेड जाजोब्बाय आरो बुस्थुफोरा अर्दार खालामबानो मोननाय रावबो दानिया माने दानो दानो लुनो समबो गैला नालाय बांसिनानो मानसिफ्रा माने गावबाागाव खामानियाव जाजोबबाय ओंखायनो माने बांसिनानो दानिया अर्दार खालामनायफोरखौ नुयो आरो एकदम अनलाइन अर खालामबानो माने दानो दसेनो मोनफैनाय सानसेयावनो मोनफैनाय बिदि खौ नुनो मोनो आरोना दानिया दख'नाफोराबो नोङो मेसिनजों दानाय लोगो लोगो सानसेयावनो बा एक घन्टायावनो नोङो गांसे दख'ना दानो हानाय बिदि जाबाय आरो दानिया मेसिन सिन ओंखारबाय आरो ना आगोलथ' नों दख'ना गांसे दानोबा बेसेबा गोबाव नांगौमोन खमसे खम सानबा बिदिथ' नांगौ नांगौ खोमा आंबो बांद्राय मिथिया खिन्थु माने नांगौमोन आरोना माने सम नांगौ आरो दख'ना गांसे दानो थाखाय दानियाथ' ओरैनो माने एक घन्टाफोरावनो दिहुननो हायो मेसिनजों बेबायदिनो बुहुत खामानिया माने इजि जानानै फैदो आरो
औ
जानाय-लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय-जोमनाय माने गासिबो खामानियानो इजि जानानै फैदो होनजायो आरो ना खम समनि गेजेरावनो म जानो खालामनो हायो आरो खामानिफोरखौ मावनो हायो।
थांना थानायनि बेलायाव नो जिउ खुंनायनि बेलायावनो गासिबो गोरलै राहा फैजोबबाय जों बुंनो हायो आरोना। गासिबो बिथिङाव गोरलै गोरलै राहा फैजोबबाय जोङो गोदोथ' नोङो माइ गायनाय हमना ला गोरान आबादखौ बनायबाय आबाद मावनायनि बेलायावबो नोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां मुलाम्फा मोननो हानाय गोबां आबाद ओंंखारबाय आथिखालाव नङा होनबा?
औ औ औ औ
जोङो दा जोंनि गेजेरावनो गोबां बेबायदिनो जुखाम आबाद थालिरनि आबाद खालामनाय नुनो मोननाय नङा होमबा?
औ
बेफोर गोरलै राहाखौनो होननानै बुं जों बुंनांगोन।
औ औ बिदिनो हान्थामेलानि राहाफोरखौबो बुंनो हायो। जों दा गोजान गोजान हादोराव औ दावबायनोबाबो माने घन्टा दुइ घन्टायावनो जों मोनहैयो आरो बेसेबा गोजान गोजान जों नुहरस'नो हायो सानस'नो हायो हादोरफोराव माने एक घन्टा दुइ घन्टानि गेजेरावनो जोङो बे बिरखंफोरजों थां थांनो हायो आरोना। जायखौ माने जोङो बेसेबा गोबाव मास माने माबानांगौ गोमनो आरोना मायाबा मेबा जायगायावथ' बिराद गोबाव गोबाव नांगो जेनेबा मास मोननै मोनथाम बिदि नांगोन जेनेबा जों गारिजों थाङोब्ला बहुत गोबाव नांगौमोन आरो जायखौ जोङो एक घन्टा दुइ घन्टानि गेजेरावनो माने मोनहैनो हायो आरो।